हेलौ नोंथां खोनादों ना औ दे बिदिब्ला नोंथां जोंङो दिनै मा आयदानि सायाव सावरायनो सानखो
औ नोंथां जों दा ओ गेलेनायनि बागै राय्लायनोसै
औ गेलेनायनि बागै औ नोंथाङा मिथिगौबा एसे फोरमायग्रो
औ नोंथाङाबो जि हायो फोरमाय
औ आंबो आंबो बारा गोबां मिथिया बिनि गेलेनायनि बागै बाट आं जि ए से रोंगौ बेखौनो आंबो फोरमायनोसै नोंथां
औ दाथ' गेलेनाय होनोब्ला जिहेथु जेरैबायदि फुटबल काबादि ओ खख' जेरै हकि गोबां माने जोलुर गेलेनाय बेफोरखौ ओ गेलेयो आरो
औ
आसामाव इण्डियायाव औ बेथ' ओम जेरै गेलेग्रा ओम जोलुर गेलेग्रा होननानै मिथियोब्ला जेरै फेमास मुंदांखा जेरै रनाल्द' मेसि नायमार बेफोरखौ होन्ना जों मिथियो आरो ना नोंथां
औ नों नोंथां बिदिनो ओ आरो जोंना आसामाव
क्रिकेटखौ होनोबा जेरै भिराट कलि औ नोंथां बेफोर मुंदां खा होननानै मिथियो आरो बेफोर माने बे गेलेग्रानि गोबां माने ओ आयदाखौ मोनथियो आरो बिथांमोना
औ
गेलेनानै गोबां माने ओ गावनि हारिनि गावनि न'खरनि बा गावनि हादरनि बा जायगानि थाखाय गोबां माने जौगासारनायखौ लाबोनो मोनदों आरो मुंदांखा खालामदों
जोलुर गेलेनाय होनोब्लाथ' जोंहा जोलुर गेलेनायाव जोंना खारैनो गोनां
औ नोंथां ओम दाथ' आरो गेलेनोबो होनबाथ' डाइरेक्ट जों थोंजोङै गेलेनो हाया दा बिनि थाखाय जों गोबां माने प्रेक्टिस जे जे खारनांगोन बारनांगोन ओ बेफोरखौ माने औ सानफ्रोमबो बेखौ जोङो सानसेनि उनाव सानसे गोबां माने सोलोंनो
औ सोलोंनानै खस्थ' खालामनांगोन बिनि उनावसो जोङो सासे मोजां जोलुर गेलेग्रा जानो हागोन एबा ओ गुबुन ओ गुबुन गेलेग्रायावनो आरोना नोंथां औ
गेलेनो होनोब्ला जेरै ओ मोननै मोननै टिमनि गेजेराव बा मोननै ग्रुपनि हान्जानि गेजेराव औ नांलायलायनाय जायो जेहेतु बादायलायनाय जायो ओ जेरै ओ मोनसे मोन से आ मोनसे हान्जायाव जिसे जन ओ मोनसे हान्जायाव जिसे जन जायो आरो जोलुर गेलेनायाव।
से सुबुं नांगौ जायो आरोना नोंथां
औ जि सुबुं नांगौ जायो जोलुरखौ ओ औ मोनसे हान्जायाव जिसे मोनसे हान्जायाव जिसेजोन नांगौ आरो औ सासे ओ जाय खौ होनो बल लाखिग्रा बेखौ
ओ ओ गलकिपार औ
आरो माखासेफोरा गेलेग्रायानो जाबाय आरो नर्मेलि औ दाथ' आरो ओ जोलुर गेलेनायावथ' अनलि माने हिन्जाव हौवाफोराल' गेलेया हो हिनजावफोराबो गेलेयो औ हिन्जावफोराबो गेलेयो ओम दाथ' आरो जोलुर गेलेनाय होनोब्ला गोदोनिफ्रायनो दंबाय थायो दाबो दंबाय थायो औ
जोलुर गेलेनायाव जोंहा आरो ओ बेयाव गाननो थाखाय आ थिङाव ओ ज-जुथा नांगौ जायो जुथा मुजा एबा औ औ
जोनायनो अब्ला नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औ माने बेयाव आथिंजोंनो गोबाङै माने गेलेनाय जायो आरो आथिं
औ नंगौ नोंथां औ ओमफ्राय जोंना जोलुर गेलेनायाव औ ओ हाबपेेन गाननानै गेलेयो आरो ना बिदिनो जार्सि जोंना मोनसे मोनसे हानजानिया ओ आलादा आलादा ओ औस आलदा आलादा जार्सि जायो आरो ना ओ मोनसे मोनसे हानजाजोंना एखे गोजा जार्सि गाननाय जायो आरो गुबुन मोनसेया गावसोरनि एखे गोजा बिदिनो औ
होमबा बे गावबागाव बासिनानै लानाय हान्जानि बाथ्रासै आरो आरो दा ओ दोरोङारि खेला गेलेनाय होनोब्ला जोलुरल' नङा जेरै काबा दि दङ क्रिकेट दङ दा काबा दि बुङो ब्लाबो माने मोनसे आरो मोनसे बे माने मोननैनि गेजेराव बादायलायनाय
औ नंगौ ओ नोंथां मिथिगौ ना काबादि गेलेनायाव ओ बेसे सुबुं नांगौ जायो
ओ काबादि गेलेनायावथ' ओ ओ खमैनो जेरै ओ स्निजोन नांगौ जायो मोन से आनजायाव स्निजोन मोन से हानजाव स्नि जोन औ काबादि गेलेनायावबो गोबां रोखोम माने जेरै आयदा दङ फरमुला दङ जिहेथु माने बे फरमुलारिसो गेलेनाय जायो आरो दा काबादिखौबोथ' गेलेनोबा गिबियाव जोङो खस्थ' खालामगोनां गोन गोलोमदैखौ गारगोर नांगोन बेनि आयदानि सायाव जों सोलोंनां गोन
औ बेयाव ओ जोंना आरो गोबां उम ओ जोंना गोबां रुलस बो दोङो बेयाव
औ आयदा दङ। गोबां बाहागो दङ दाथ' बयबो औ आरो मोनसे रोखोमनि जेरै क्रिकेट क्रिकेटखौ आंथ' बारा मिथ थिया थेवबो आं नायनो मोजां मोनो औ जेरै आइ पि एल होनो आइ पि एल दा दाख्लिबावैसो जाबाय थादों आरो दाब ब्राजिलजों जाबाय दंमोन। बिदि आरो नोंथां बेखौ माने दोरोङारि गेलेनायफोरखौ जानबुंफोरावबो टिभि बायदिफोराव ओ रेडिय'अ
औ जों गोबां नायनो नुयो नुनो मोनो। औ थांनानै नायनो हायाबाबो जोङो बेखौ जानबुंफोराव नायनो हायो आरो ना नोंथां औ जोङो आरो बे ओ जोंना बिदिनो ओ गेलेनो थाखाय जोंहा गोबां गोबां ओ माने गुबुन गुबुन रायजोआवनो जोंहा स्टुडिय' ओ‌ स्टेडियामस
स्टेडियाम उम उम दाथ' आरो जोलुर गेलेनाय होनोब्ला जेरैब बल जोलुर गेलेनायाव बल नांगोन आरो क्रिकेट गेलेनायाव अ बल फिसा जेरै क्रिकेटनि बल आरो बिनि बेट जेखौ होनो बुगोन।
गंनै नांगौ जायो आरोना खेलायाव औ
खाबादि होनोब्लाथ' बियो आखाइजों बा आइ थिंजों बिदि ओ गुबुन सासेखौ दांलायलायनाय।
औ गुबुननि न'आव माने जोंनिया ओ काबादियाव बिदि जायो आरोना नोंथां ओं। गावबा गाव न'खर थायो आरोना मोनसे मोनसे से ओमफफ्राय बियो थांनानै दांहैनांगौ जायो औ खथा खथा औ
दि बेबादिनो रोखोमनि मोनसे गे ओ गेलेनाय दंबावो जेरै खख' होनो खख'आबो बिदिनो सुबुंखौ दांलायलायो होस सोलायो बिदिनो आरोना नोंथां औ दाथ आरो दोरोङारि खेला गेलेनाय होनोब्ला जेरैे सेजौ सेजौ मिटार नैजौ मिटार ब्रैजौ जिजौ मिटार दाइनजौ मिटार सेरोजा मिटार औ गोबां रोखोमनि खारनाय दङ आरो ना बेखौ होनो जाहैबाय एथलेटिक्स।
बिदिनो ओ बेनि बेनि अनगायैबो जोंना जेभलिन थ्र' होननाय बो गारहरनाय औ बिदि खेलाबो दोङो आरोना?
जेसे गोजानाव खुबै नो हायो एसेनो माने बेयो देरहानो सान्स आव थायो आरो ना
औ ओ बिनि अनगायैबो जोंहा ह कि होननाय दोङो
औ हकियाबो गनजों बुनाय जिहेतु बल फि सा लानानै
औ बेखौ बुनांगौ औ हकिनि बागैथ' जों बारा मिथिया बाट एसे मिथिदो ओ बे हकिखौ जोंना भारत हा दोराव ओम दोरोङारि खेला होननानैबो बुंनाय जायो एबा औ
दोरोङारि खेला गेलेनायाव जेरै जिब जुनारखौ लानानै खारनानैबो खेला गेलेनाय जायो जेरै गरायजों गेलेनाय मैदेरजों गेलेनाय। बा मैसोजों गेलेनाय बिदि। गेलेेलायो आ
औ ओ बेनि अनगायैबो औ।
थ' बिदि दोरोङारि गेलेनाया गोबां जा फैबायनो थानाय नुनो मोनो। जेरै क्रिकेटआबो जाफैबाय थायो फुटबल बो जाफ्लेबाय थायो।
औ बिदिनो जोंना ओ गेलेनाय बुङोब्ला माबा ओ बैसागो एबा बिदिनो बैसागुल' नङा
बैसागो फुजा मेलाफोरावबो औ गेले खेला गेलेनायखौ नुनो मोनो आरो औ दाथ' आसामाव जे थु ओ जे ओ जे-जेराव जेरै कनफारेन्स जेखौ होनो माने ज'यै खुंनाय मोनसे ओ मा होनगोन बेखौ पग्राम औ बेयाव माने दोरोङारि खेला गेलेनायखौबो देखायनो मोनो देखा
औ बिदिनो जोंना गोदोनि समाव खे गेलेनायफोरा मैसो सौलायना नाय ओ गिला गेलेनाय गोबां बिदिनो औ दङमोन जोंना बे गिलाखौनो जोङो हाजो खर'निफ्राय लायनो गोनां जायोमोन हाजोआवसो थायोमोन नालाय।
औ गिलाया। गिला बेगर जिहेथु बिफांनि बेगर फिथाइ जोबोद गोरा जायो औ बेखौ माने गोदो सिगांनि समाव जोंनि बर' सुबुंफोराबो आसामाव थाग्रा जिहेथु बर' सुबुंफोरा गामसा गाननानै गोबां गेलेयोमोन आरो ना हौवा मान सिफोरखौबो औ बेफोरखौ माने ओ दाबो नुनो मोनो जेरै जयै खुंनाय कनफारेन्स जिहेतु बेयाव गिला गेलनायखौ देखा खायनो मोनो आरोना आं नुनो मोन्दों। औ आरो काबादि बायदिफोरखौबो ओ गेलेनोबो मोन नों आंनो
औ, ओ जोंना आरो बेनि अनगायैबो ओ बे डाब्लिउ डाब्लिउ होननायबो मोनसे गेलेनाय दोङो आरोना नोंथां औ बुदलाय लायनाय बेखौ ओ गोबां गोदोर गोदोर माबायावबो होनाय जायो आरोना बिदिनो मिथिंफोरावबो
औ औ मिथिंफोराव होनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
बेखौ आरो नोंथां आरो मोनसे दाब्लिउ दाब्लिउ बायदिनो उसु होननायबो दङ मोनसे। जिखुनु उसु औ बेखौ होनो आरो। बेबो नांलाय लायनायानो जाहैबाय। बुलायलायनाय
औ
दा बिदिनो बयबो गेलेनाय खेलाखौ गेलेनानै ओ गावनि जिउखौबो खुंलाङो। आरो हादरनि थाखाय थाखायबो बा गावनि न'खरनि थाखायबो बिथाङा माने नाम खामायनो नाम खामायो आरो मुंदांखा जायो बिदिनो आरो ओ गेलेनायजों
ओ बिदिनो गुबुन गेलेनाया आरो जोंना, औ रां बो आरजिनो हायो बिदिनो ओ गुबुन गुबुन हादोरावबो जोंना बे गेलेनाय- -फोरा जा- -होयो बिदिनो जों भारत ओ! चाइनायावबो गोबां गेलेनायखौ जोङो- गेलेनाय, गेलेनायनि बागै खुंनायखौ नुनो मोनो। आरोना जोङ बिदिनो गोबां गुब गुब हादोरावबो- जायो।
औ! दा गेलेनोबाबोथ' जाया बिनि आयदाखौ रोंनांगोन बोरै गेलेयो बेखौ बुजिनां- -ओ दा गुबुनजोंबो नांनो हानांगोन बेयाव बोलो-सोलो गासि-
औ नांगौ जायो औ औ, नंगौ नोंथां। अ' दे बिदिब्ला नोंथां स- -समाबो जाबाय जोंनिया दोनथ'लायनोसै नामा?
औ दे बिदिब्ला।
-दोंना नोंथां?